औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां खलुमबाय।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय
औ होमबा जोंहा मानि सायाव रायलायगोन दिनै?
दानिया जोङो रालायनोसै नोंथां जोंनि बर'नि ओंख्रिनि सो सोमोन्दैनो रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जायो जायो दे होमबा नोंथाङानो जागायजेनदोदां एसे।
औ जागोन दे नोंथां बर'नि ओंख्रि। होनब्लाथ' मिथिखायो जोंनावहाय दङ बर'नि ओंख्रियावहाय नारजि जि दङ अनला दङ सबाय दङ। माइसुन्द्रि दङ
आरो खिफि बेन्दों दङ नाफाम दङ। गोबां ओंख्रिफोर दङ जोंनि बर'नि माबायावहाय।
औ औ नोंथां दा नोंथाङा मा मा अबे‌ अबे अबेबा मोनसे मोजांखौ खोन्थादो माखौ साबसिन मोनो।
औ आद दा आंथ' जानो गोथावसिन मोनो होनबा बर'नि ओंख्रियावहाय नार्जि। नार्जि आरो अनलाइ मेवाइ बिसोरखौ बिराद मोजां मोनो आं जानो।
औ औ मोजांथ' मोजां
दाथ‌' नार्जि होनना
मिथियोब्ला नों मिथिगौ माबायदि गोथाव नार्जि
बहत औ बहुत टेस्टि बहुत टेस्टि माने संनायफोरनि आखायाव संनायफोरनि सायाव थाबाय आरो सोर माबायदि सङो।
औ नाज्रि नाज्रिखौ मारै सङो?
औ औ नोंथां दे थां
औ औ औ औ नोंगौ नोंगौ हो दा नार्जि फोयो होमब्ला